हेल' नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों नोंथांङा?
खानादों।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ
ओहम ओम्बा नोंथाङा कल ओ औ औ फ्रिमोन।
औ
फोरमायलाय नोंथाङा?
नोंथाङा मानि थाखाय एबा जाहोना मामोन?
औ नोंथां नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ औ नोंथां ओ जेरैहाय बैसागु होनबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओ देरसिन बा गिदिरसिन फोरबो जेरावह बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बा रंजानाय जायो।
ओ नि जेरैहाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय स्टार्ट खालामो जेरैहाय मोसौ थुखै नाय ओ मोसौ थुखैनाया फास जायो जेरावह जों ओ दुब्लि दै बा दंग'फोराव लां लांनानै जोङो ओ-ओ थुखैनाय जायो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओमफ्राय लाव जा फानथाव बा फानिलाव बानायायनानै ओमफाय जायो आरोना ओमफफ्राय जाय सानो ओमफ्राय ओमफफ्राय जेरावहाय जोङो हार जेराव जोङो सारायनि हांगार बा हान्थानि हांगार ओ थावनो लगायनाय हरथा है जायो जोङो मोनसे नियमखा ओमफ्राय ओ होखांनायनि बिनि उनाव जोङो मोसौखो जेरावहाय ओमफ्राय जोङो इदिनो ओ मोनसे आयदा खथायावबो जोङो जा हांगानि फथा फोनो ओमफाय बिदिनो ओ ओ दुब्लियाव होयो ओमफाय बिनि अखायैहाय जोंनि मानसिनि मानसिनि ओ मानसिनि नि ओ बिरलायनाय मोनसे फोरबो थायो। जेरावहाय जोङो बाथौखौ खुलुम खांनानै आलारि बाथि लनानै ओमफ्राय जों मानसिनि ओ मानसिनिफ्राय ओ बोर गय ज'रा फाथै जरा होनानै जोङो मान लान गोदो‌र फोरा मान होनाय ओ बोर होनाय जा यो आरोना। जोङो उन्दैफोरनो मान ओ मान ओ बोर होनाय जायो। ओमफाय बिनि अखानायहाय जोङो फुङावनो बाथौ खुलुमनायबा माबानानैहाय फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहाय जोङो। जेरावहाय हिन्जावफोरा ओ दख'ना बिदन गोमो गाननानै रेगे रेगां फास्रा गोजा ओ ला‌ लानानै ओमफाय ओ जेरावहाय बेखौ लानानै लांनाय जायो। ओमफाय हौवाफोराहाय ओ द्रेसखौ होननो थांबा गस्लाफोर बा गामसा हाय मा खायमा हायो लानानैनो मोसानो थांनाय जायो। जेरावहाय जोङो नांगो गैया जाबाय। खाम, जथा, सिफुं ओ बायदिसिना दामग्रा दे ग्रा दामग्रा ओ देग्रा लानानै जोङो गामि गामि माहैनाय जाया। गथ' गथाय ज' ओमफाय आरो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयैनो मोसानाय जायो। ओ जावहाय बागो थायो। ओ बोर बोरि मोनसिफोर ओमफाय सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय इदि ओ गामिफोराव मोसाहैनाय जायो आरोना। जोंनिखिजाय औ ओ जेरावहाय जोङो ओ बैसागो होनबानो गोदान गोदान गाननानै बा रंजा जायो आरोना। ओ बेनो जोंनि जाय इ-इदिनो बांसिन फालिनाय जायो आरो ना नोंथां। मिहि माबैहाय बैसाखौ फालिनाय जायोबा नोंथाङा एसे फोरमाय हरनो हागोना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो बैसागु फोरबो खौ फालिनायखौ नुबोदों आरो। जोङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दान फालियोमोन होननानै ओ नाथाय दानि समाव बयहाबो समनि आंखालनि थाखाय जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। जोङो बेनिनो बैसागुखौ बायदि मुं होनानै फालिनाय जायो। आङो मोननैसो फोरमायनोसै जेरैबायदि गिबिखौ जोङो मोसौनि बैसा गु आरो मानसिनि बैसा सागु बिब्दि मुं होयो आरो। जोङो जा मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला गिबियावनो बेनि सानसे सिगां जोङो मोसौखौ थुखौनो थाखाय बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय हालदै ओ लाव फान थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ बुथुमनानै दोनफैखायो आरो। आरो ओ जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो। अब्ला बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारना आनै ओ आलारि बाथि लजायनानै जोङो बे बुथुमनानै दोनखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ हानानै लाग्रोयो आरो। बेनि उनाव जोङो जा सारायनि हांगार बेखौ जोङो थालिर बिलाइयाव दहनना लानानै बेवहाय थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव आरो न'खराव थानाय बाय दि जिब जुनारफोर जेरै बोरमा, अमा बायदिनियावबो फोननायखौ नुनो मोनो आरो। जोङो ओ बेनि उनाव मोसौखौ जोङो फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैखरनि दै नङाब्ला दैमाफोरावबो थुखैहोनायखौ नुदों आरो बिसोरखौ थुखैहैनायनि उनाव जोङो जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लांगोन अब्ला जोङो हानानै लाखा खानाय। लाव, फान्थाव, दिग्लिलिथि बायदिजों बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा। बिसोरनि मोदोमाव बुनानै बिसोरखौ फोथाराव उदाङै हेगार नानै दोनहैनाय जायो आरो बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोननायाव जाहोनबो दङ गोदो गोबां बायदि मोसा लख्राफोर थानाय बेनि थाखाय बिसोरखौ जेब्ला मोदोमाव फोथा फुनो अब्ला मोसा लख्राफोर जाबायदि लोगो साननानै बिसोरखौ जायामोन होननानै सल' दोङो आरो। आरो बेनिखायनो दासिमबो बे हुदाया दंबाय थायो। बेनि उनाव जेब्ला जोङो मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायो लगायनानै बिसोरनो फागा गोदानबो बावनाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानै होयो आरो बै सानखालिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे गोखा गोखै। मैगंखौबो बुथुमनानै जानाय जायो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला थालिर पसला, दिखिया, फुंखा, आरो खान्थाल थाइजौ मानि मुनि गिदिर उन्दै बायदिखौ जोङो बुथुमनानै जानाया दासिमबो दङ आरो। बेनि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो बै सानखालि बो जोङो फुङावनो उथिनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगाय खांनायनि उनाव न'खरनि गिदिर जा बिमा बिफा आबै आबौ आदा बाजिमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो जोङो बै सानखालि न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायै गामिनि गिदिर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो मान लानो थाङो आरो बोर लानो थाङो आरो बिसोरनो बोरबो मानबो होयो। बेनि उनाव जेब्ला थामथि सान फैयो। अब्ला बै सानखालि जोङो गासै गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' बैसागु रंजा ओंखारो बेयावहाय जोङो बोराय बुरैखौ गुबुन हानजा आरो सेंग्रा सिख्लाखौ गुबुन हानजा जानानै जोङो रंजानो थांनायखौ नुदों आरो। बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ गाननाय बुङोब्ला बिदन दख'ना गोमो आरो आर'नाइ फालि गोजा ब्लाउस बायदि गाननायखौ नुदों। नुदों आरो आरो हौवाफोरखौबो गामसा आर'नाइ बायदि लानायखौ नुदों आरो नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथाङा जा होनलांबाय जेरैहाय जोङो बैसागुखौ मोनथामनि मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो। जोङो मोसानाया सातदिन सातदिन गाहाम मोसाना जायो आरोना। सातदिनावनो बिसोरनो जायगा लाना जायो थेवब्लाबो सात दिनखौनो बांसिन मोसानायखौ बा जोबथा खालामनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जोबथायाव जोङो ओरै बायदिनो जेरावहाय बैसागु फोरबो जोबथायावहाय जों गामियाव जेरैहाय फांसन
खुंनाय जायो जेरावहाय जोङो मोसानानै फैसा एसे बा माइरं मोनो जाखिनि फैसा मोनो बा माइरं मोनो बेजोंनो जोङो मोनसे खुंथायाइ फालियो। जायो बेवहाय बैसागो फालिथाय। ओ महरै ओ फांसन खुंनाय जायो आरोना। जेरावहाय जोङो बेलासि समावहाय गथ' गथाय बा बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला आ बिहोमजो बारि बायदि गथ' गथायनि खानाय खेला बायदिसिना खेला थायो ओमफाय गासैनियाबो खेला थाजोबो आरोना। खेलाखौ खुंनायनि उनाव बिनो जेरावहाय मोनायावहाय फांसन खुंनाय जायो। आबै आ मोसानाय, गथ' गथाय मोसानाय, सेंग्रा सिख्ला मोसानाय बेफोर हाबाफारिया सोलियो आरोना। बे ओ बेयावहायनो ओ फो जोबनाय जायो जोंनि बे बैसागो फालिथाय बा जा रांखावरि मोननाय ओ रंजानाय जायो। जयैनो फांसनावबो जेरैहाय जोङो बोसोर गोदाननि जेरै जोङो बैसागु बैसागो फोर्बोखौ जोङो बोसोर गोदान महैनो फालिनाय जायो। जेराव जोङो जोबथायावहाय ओ फानजौनि जोबथाय होनाय जायो आरोना। बा ओ नोंथाङा जों, औ मा होननो नागिरदोंमोन नों थां? बेनो ओ नोंथांमोनथिंबो जे औ जेरैहाय जोंनियाव फांसन जा यो नोंथांमोनखौ जानो हानायखौ होयो फांसना जावबो जायो नालाय। नोंथाङा हुवे एनदांनो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हाबाफारिया ओ बैसागुनि जोबथि स्निथि सानखालि जोङो ओ खालामनायखौ नुदों आरो। बे सानखालि जोङो गिबियावनो बयबो गामिनि ज' जानानै ओ आलारि बाथि ल' गायो गामियावनो आरो आर'ज मेथाइ गाबनाय जायो आरो गामिनि गोजोननि थाखाय। बेनि उनाव जा मो सानानै मोननाय माइरं बा फैसा बेजों जोङो गासैबो ज' ओंखाम बो थिसे जाज्लायो आरो खायसे हाबाफारिबो ला नाय जायो। जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय बादाय ओ मोसानाय बादायलायनाय गेले नाय बायदिफोरखौ होनाय जायो आरो जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो जौगानाय बायदि। बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगि